हेलौ हेल' औ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां अ आं फ्रियावनो दंमोन नोंथां
नोंथाङा फयाव दङबा एम्फा हरनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथाङाजजों आं दरसे सम सावरायनो सानदोंमोन आरानोना नोंथाङ नोंाङा टाइम होनो हायोबा होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि जागोनना नोंथां जागोनथां
औ जागोन दे औ दे
जोङो हबा मोनसे आयदायाव जोङो सावरायनि बे आयदायानो जाहैबाय बोथोर आर ना जोङो मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बे मोननै समायाव जोङो मा मा खामानि मावनो हायो एबा मा मा आबाद मावनो हायो जों बिनि सोमोन्दै गुसुङै सावरायनो सान थांबाय आरोोना नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा दैज्लां बोथोराव जों मा मा आबाद एबा मा मा खालामनाय जायो एसे इनि बागै फोरमायदों नोंथां आरो बोथोरखौबो एसे लाफादेदो
जाहाथे नोंाङ दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोङो नोंथां दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन सुबुं माहारिया माइ आबादखौनो मावनानै जायोोना बांथां बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादनि अनगायैबो गोबां मैगं थाइगंबो मावनानै जानो हायो आरो दैज्लां बोथोराव अखानि बिबाङा गोबां जायो आरो बे अखानि बिबांनि गोबांनि थाखायनो दुब्लि फोथारा दैजों बुंफबनानै थायो आरो बिदिनो जोङो बे दुब्लि फोथाराव दैजों बुंफबना थानायाव जोङो सुबुं माहारिया गोबां ना बायदिसिना हमनानैबो जानो हायो आरो
औ औ
बिदिनो सोरबा आस्रा जेजों आरो लाङि जेजों आरो सेन बायदिसिनाफोरजों नाफोरखौ हमनानै जानो हायो आरो आरो खांख्राइ बायदिसिना खुसियाफोरखौबो मोनजायो आरो दैज्लां बोथोराव
आरो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो सिबुन माहया जोंनि ओनसोलाव गाहायै बांसिन माइ आबादखौनो मावनानै जायो आरो
औ
आरो माइ आबादखौ बोरै मावो होनब्लाथाय ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय फार्स्टआवनो सुबुंफोरा खोथिया फोग्रोनो गोनां जायो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो माइ्लि दोनग्रोनांगौ माइ बेगरनि माइ्लि बेखौ उम दैयाव सोमनांगौ गिबियावनो।
औ।
बिदिनो फुख्रि बा बायदिसिनाफोराव सोमनानै ओ बेखौ साहा हरसेबा हरनै सोबनानै बोखांफिननांगौ आरो बेखौ बोखांनानै आरो बोरियाव आरो बेखौ हरसेबा हरनै बोरियावबो बोखांनानै लाखिनांगौ आरो बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय बिदि खालामनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय एसे गोजौ जायगाफोराव ओ हालौग्लि हाब्रुजों हालौग्लिनानै दोननाय जायगायाव बे माइलिखौ ओ गारनानै हैनाय जायो आरो फोनानै हैनाय जायो बेनिफ्रायनो बेयो ओ एसे गोबावजों ओ उम खोथिया ओ रज'बोनाय जाबोयो आरो। आरो बेनि उनाव ओ दुब्लि फोथाराव ओ बिदिनो हालौग्लिना दोननाय उम दैजों ओरैनो हालौग्लिना दोननाय फोथाराव बे खोथियाखौ फुना लांनानै ओ गायनानै दोनबोनाय जायो आरो बेबायदिनो माइ आबाद खौ ओ जों सुबुं माहारिया ओ मावनानै जानाय जायो आरो बांसिनै। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगं होनो होननानै दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जेरै मैथा ओ खांखिलर लेस्रि आरो भेन्दि बेफोर फाथो आबाद बेफोरबायदिखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोराव।
ओ ओमफ्राय नोंथां ओ दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आरो मा मा मिथिबावगौ बेनि ओ बागै एसे ओ फोरमाय ओ फोरमायना होदों नोंथां।
ओ जागोन नोंथां जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो आबादनि अनगायै जोङो गोबां फिथाइ सामथायबो मोननो हायो आरोना नोंथाङा होनबाय फोथोर फाथोखौबो होनदों आरो फाथोखौहाय बेफोरबायदिनो ओ मार्च लागै दानाव बेफोरखौ फोनाय जायो आरोना। ओ ट्रेक्टर एबा नांगोलजों मोजाङै एवनायनि उनावहाय। बेखौ फोखांनायनि उनाव बे जेब्ला बियो ओ आगष्ट सेप्तेम्बराव बेखौ दाननाय जायो आरोना। दाननानै बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो सोमखांनायनि उनावहाय बेख खौहाय माने जाय जायगायाव सोमगोन बे जायगायाव दै गोनां एबा फुख्रि एबा दस्ला थानाय दै जायगायाव बेखौ दोननाय जायो आरोना। जेब्ला बियो मोननानै एबा ओ बिनि बिगुरा आलदा जायो अब्ला बेखौ जिरनानैहाय ओ बिनि बिगुराखौ लानाय जायो आरो ना बेजोंनो बेखौ फोराननायजों लोगोसे सान्दुङाव फोरान फैयो बेनि उनावहाय बेखौहाय दारिमिनाव लांनानै बेखौ केजि हिसाब फाननायखौ नुनो मोनो आरोना गामि ओनसोलनिफ्राय। जेब्ला दारिमिनाव सोहैयो अब्ला बिनिफाय बस्था आरि बानायनायखौ जों मोननो हायो बिदिनो बिदि दु
अ फाथोनि बिफांनि ओ बेगरखौ ओ दुरुं बानायनाय नुनो मोनो आरो ना?
औ औ थिग बेबायदिनो खालामखांनायनि उनावहाय मा जोंनि गामि ओनसोलनि बा गुबुन गुबुन जायगायावहाय
उम
बिदिनो ओ माल माथा सोनो थाखाय बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो नायबावोबा दैज्लां बोथोराव जों फिथाइ सामथायाइ मोननो हायो जेरै थाइजौ। मोनो बेजों लोगोसे जों खान्थाल मोनो आरो बेजों लोगोसे लिसु मोनो आरो बेजों लोग लोगोसे जोङो माखासे फिथाइफोरखौ जों मोननो हायो आरोना। आनारसफोरखौहाय जेरै जोङो बेखौहाय जायोब्ला माने जोंनि देहाफ्रा गोख्रों एबा थाजिम जानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो खान्थालखौ जायोब्ला जोङो मा बेफोरबायदिनो ओ मेगना मोजां जायो होननानै खोनानो मोनो आरो बेजों लोगो से ओ बेयो ओंख्रिबो जाजायो आरो बेनि बेगराबो ओंख्रि जाजायो नङा होमबा नोंथां? थां बेखौ सोंनानैबो जायो आरो गोथांआवबो जायो आरो ना।।
औ
थिग बेबायदिनो गोमोनावबो जानायजों लोगोसे बेखौहाय मा ओरैनो गुबुन गुबुन देशफ्राव बेखौ माने गुबुन गुबुन स्टेटफोराव नोगोर सफ्राव फानफैनायखौ नुनो मोनो आरोोना नङा बान्था आरो बेफोरजों लोगोसे बेयो गोदै जायो। आरो गुबुन फिथाइखौ नायोब्ला जों आनारस जों बेनिफ्राय बिदै बायदिसिना ज बे खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो बे बे ओरै गोमोनाव ओरैनो हानानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङाबा नोंथां? बानलु सुंख्रिजों लगायना जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो नायोबा ओ थाइजौ फिथाइ थाइजौ फिथाइनिफ्राय जों गोबां माखासे जुइसफोरखौ बारनायखौ जों नुनो मोन नङा होमबा नोंथां
उम उम उम
बेफोरबायदिनो बोथोर लानानै बोथोरफोरनि फिथा सामथाइखौ जोङो जानाय एबा बाहायनायफोरखौ एबा दारिमिनाव सोंनानै गुबुन गुबुन खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो जोङो नायबावोब्ला मेसें बोथोरावहाय जोङो मा मा फिथाइखौ मोननो हायो होनोबा जेरै जोङो बोथोरजों लोगोसे जोङो आबादजों लोगोसे आरोबाव जों फिथाइ सामथायखौ नायोब्ला बिदिनो खमला फिथाइ मोननो हायो। जुमब्रा फिथाइ मोननो हायो मैथा मुरि फिथाइ मोननो हायो बैग्रि फिथाइ मोननो हायो जलफि फिथाइ फिथा जों मोननो हायो नङा नोंथां? बेफोरबायदि जोङो बेफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना खमला फिथाइखौ जोङो नभेम्बर आरो डिसेम्बराव जानायखौ जों नुनो मोनो बैग्रिया जानुवारि फेब्रुवारिफ्राव नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जल'फि बिफोरखौबो जोङो न'फबजानायखौ नुनो मोनो। थिग बेफोरबायाददि जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बिफोरो फाव बिफफोरा गोबां गोथै गोखै जानायखाय बेथ' गोदै जाखाया माब्लाबाबो बेयो गोखै जानायखाय बेखौहाय सोरबा सोरबा आसार खालामो सोरबा सोरबा बिदिनो ओरैनो जायो संख्रिफोरजों बानलुफोरजों लगायनानैहाय बेफोरबायाददि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो गोथावबो जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो दैसेबांखौ नागारनानै जुदि मेसें बोथोराव जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। जेरै कबि बान्दा कफ अल कबि ओ बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो माइ माइजोंनो माइयाथ' दैज्लाङाव थांबाय जोङो बेखौहाय मेसें बोथोराव जोङो फाथो फाथोल नंलिया दालिफोरफोर नुनो मोनो। जेनेरेल जे लोगोसे बेसर सबाय बेफोर गोबां आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंना नङा होनोमबा नोंथां बेफोरबायदिखौ जोङो मावनायजों लोगोसे जोङो बेखौ मोनोब्ला जोंङ दारिमिनाव फाननानै गोबां माखासे बेसरनिफ्राय थाव मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे दालिखौ जोङो ओंख्रि संलाव बायनाय जायो नङा होमबा सबाइखौबो जों बिजानाव बाहायनाय जायो थिग बेबायदि खालामबा नुनो मोनो आरोना आरो नोंथाङा फंनैसो खमला फि थाइनि बागै होनो हागोन नामा?
खमला फिथाइखौ ना ओ। खमला फिथाइखौ होनना बुङोब्ला जोंनि जायगायावथ' खमला फिथ थाइखौ ओ खमला बिफांखौ। ओ एसेबां नुनो मोना जोबोर खम आरो जोंनि जायगायाव। बेखौ ओ जानो गोनांबाथाय जोङो हाथायावसो बायनानै लायनो गोनां जायो आरो खमलाखौ। ओ जोंनि जायगायाव खमला ओ नि माबा बिफांखो। खौ मोननाय जाया आरो ओ गायब्लाबो ओ जाया बायदि आरो जोंनि जायगायाव जाबाङानो। बेनो बेखौ जानो गोनांबाथाय जोङो। ओ हाथायफोराव बायनानै लायनांगौ आरो। ओ खमला फिथाइया ओ जानो ए मोजां जायो बेबो। ओ बेखौ आरोओ। ओ गोबां ओ भुटान बायदिसिनाफ्राव ओ गोबां मोननाय खोनायो आरो। ओ गोबां-गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां मोननाय जायो आरो जोंनि जायगायाव ओ बेखौ जानोबाथाय ओ गुबुन जायगानिफ्राय साप्लाय लाबनाय ओ हाथाइफोराव फाननायखौसो जों जानो गोनां जायो आरो।
औ।
जों जायगायाव बेखौ ओ। माबाखो मोननाय जाया ओ बिफां मोननाय जाया जोंनि जायगायाव। खम गायबाबो जाया जोंनि जायगायाव।
औ।
ओ ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओ। मेसें बोथोराव आरो मा मा आबाद मावबावो नोंस
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदिनो। आलु बायदिसिना मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना आरो बेजों लोगोसे ओ बिदिनो गुबुन रोखोमनि जेरै ओ। लाइफोर फोथायनायखौ जों नुनो मोनो दुनियाफोर फोनायनायखौ नुनो मोनो आरोना जों बेफ बेफोरनि बागै जोङो जायोबा लाइफ्राथ' गोथाङैनो जाजायो मुलाफोर फोनायखौ नुनो मोनो। बेफोर लाइफोरखौ जोङो खानानै ओरैनो गोथाङै लगायनानै जायो बेजों लोगोसे। ओरैनो संनानैबो जायो आरोना। नाफोरजोंहाय बेफोरबायदि संना जानायखौ नुनो मोनो आरो आलुआथ' मेनानैबो जाजाय जायो रुनानैबो जाजायो एवनानैबो जाजायो जहलबो जाजायो फ्रायबो एवनानै जाजायो बेजों लोगोसे जों। फाजाबो एवना जाजायो नङा होमबा? बेफोरबायदि मैगं-थाइगं मोननाय जायो बेफोर गासैबो बोथोरनि होनाय आरोना फिथाइ-सामथाइ। माइ गासैबो आबादफ्रा गासैबो बोथ थोरनि होनाय आरोना होनमबा नोंथाङा जोंनि समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा?
अ ओ बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथ ओ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ दे।